हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोमोन। नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन दे।
औ। ओ बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय ओ जेरै जोंना बिगियाननि जौगानायजों ओ मा मा मुलाम्फा जादों बा माबायदि खहा जादों जेरै इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा बायदिसिना खहाबो जादों आरो बायदिसिना मुलाम्फाबो जादों नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो जों आ बिगियाननि जौगानाय आरो इन्टारनेट आथिखाल बिगियान होननानै बुङोब्लाथ' जों जोंनि गोदान गोदान दिहुनथायाइ गासौआवबो
बिगिउ बिगियाननि आखाइ दं होनना बुंनो हायो जोंनि आबादनिफ्राय लानानै फालांगि ओ गोबां दारिमिन गासैयावबो जों बिगियान आरो इन्टारनेटनि बिहोमाखौ जों गोबां बुंनो हायो‌ ओ इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला जोंथ' सरासनस्रायै ओ बुंनांगोन आथिखालनि बिगियान आरो बिरोंदामोननि बिरोंदामिननि बयनिख्रुइ गिदिरसिन दिहुुनथाइ होननानै जों बुंनो नांगोन। ओ इन्टारनेटा जादों सरासनस्रायै ओ
मोनसे मुलुगरारि नेटवर्क जाय गोबां सुबुं आरो कम्पिउटारखौहाय थोंजोङै फोनांजाबो‌
बेबायदिनो आथिखाल इन्टारनेटाहाय मोनसे ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव बयनिख्रुइबो गोनांसिन मोनसे बाहागो जानानै फैनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो ओ इन्टारनेटखौहाय आथिखाल सोलोंथाइ आरो गावजों गाव सोमोन्दो लाखिलायनाय फालांगि ओ आरो गोबां जोंनि ओ रंजाथाइ इन्टारटेनमेन्टफोर लोगोसेनो जोंनि ओ बेंग राहा आरो गोबां ओ बिथिङाव जों इन्टारनेटखौ बाहायनाय नुनो मोनो। लोगोसेनो ओ इन्टारनेटनि सोमोन्दै जों बुंनो थाङोब्ला बेनि मोजां आरो गाज्रि बि मोननै बिथिं सावरायनो हायो।
औ।
मोनफ्रोमबो बेसादनि सोमोन्दै जों मिथियो। ओ गासिबो बेसादानो गोबां मोजां बिथिं थानायजों लोगोसे बेहा गाज्रि एबा खहा खालामग्रा बि थिंबो जों थानाय नुनो मोनो‌ बेबायदिनो इन्टारनेटआबो
जोंनि थाखायथ आथिखाल ओ इन्टारनेट नङाबानो गोबां खामानियानो जाया। ओ थेवब्लाबो इन्टारनेटनि माखासे ओ खहा एबा मोजां नङै आखुबो दङ। बेबायदिनो आङो गिबियाव इन्टारनेटनि मुलाम्फा एबा इन्टारनेटआहाय जोंखौ माबायदि मदद खालामो बेनि सोमोन्दै सावरायजेननो सानबाय। ओ इन्टारनेटआथ जोंनो एसेल‌' समनि गेजेरावनो गोबां फुंखा एबा इनफरमेसनखौ जोंनो बुथुमनो नि थाखाय हेफाजाब खालामो बे इन्टारनेटआ जोंनो। ओ गोबां अनलाइननि सोलोंथाइ आरो इलारनि बेफोरनि फारसे गोबां मा होयो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों गोरलैयैनो जोंनि नांगौ आयदानि फुंखाफोर फराफारि बेफोरखौ जों गोर ओरैनो दिहुननानै लानो हायो बेबायदिनो गोजानाव थानाय सुबुं फोरजों जों ओ एसेल' समनि गेजेरावनो गोजाननिफ्रायनो जों मोखां नायलायनानैबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों रायज्लायनो हायो आरो बिनि आरो ओ गोबां खौरां लालायनो हायो बेबायदिनो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों भिडिअ कल इमेल आरो मेसेजनि गेजेरजों जों सासेया गुबुन सासेनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हायो। बेबायदिनो इन्टारनेटआ फालांगि आरो बेंकिं सेक्टरफोरावबो गोबां हेफाजाब होदों बेनि अनगायैबो माखासे फालांगियारि फसंथानफोर आथिखालाव जोङो मोननाय ओ गोबां सपिं मलस बेफोरावहाय गोबां जों इन्टारनेटखौ बाहायनाय नुनो मोनो। बेबायदिनो इन्टारनेटाहाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जों आथिखाल गोबां ओ मुभिस इन्टारटेनमेन्ट ओ खेलाफोरखौ जों नायनो हायो गुबुन हादराव जानाय खेल जेरै क्रिकेट फुटबलफोरखौबो जों ओ नायनाने गोजोननाय लानो हायो बेबायदिनो आथिखाल इन्टारनेटाहाय रेलवे हटेल आरो बेफोरनि टिकेट बुकिं खालामनायावबो गोबां हेफाजाब होयो फैयो बेनि अनगायैबो
औ
इन्टारनेटआ गोबां अनलाइन सारभिस ओ नि गेजेरावहाय खाबु खालामनानै होदों बेबायदिनो इन्टारनेट इन्टारनेटनि मोजांजों लोगोसे जों गाज्रिबो ओ गाज्रि एबा खहाबो जों नुनो मोनो जेरैहाय जोङो इन्टारनेटखौ बांद्राय बाहायोब्ला एबा बांद्राय ओ सेफटि गैयाला सिनि उदाङै बाहायोब्ला जोङो माखासे सिखाव रोखोमै बेखौ ओ जोंनि डाटा एबा फुंखा इनफरमेसनखौहाय जों ओ खावनानै लांनाय एबा ओ फाइ गैयालासिनो इलिगेलि बाहायनाय जों नुनो मोनो जायखौ जों सारभाइभ साइबार क्राइम हेकिं आरो अनलाइन फ्रड बेफोरनि मुंखौ खोनाबायानो थायो। आथिखाल बेफोर गोबां बांलांनो हमबाय बेनि अनगायैबो जों इन्टारनेटखौ बांद्राय बाहायोब्ला जों नि थाखाय ओ मोजां नङा मानो होनोब्ला बांद्राय बाहायोब्ला जों एडिकसन जालाङो ओ जायनि जाहोनाव इन्टारनेट गैयाब्लानो एबा मबाइल टिभि कम्पिउटार बेफोर गैयाब्लानो जों थानो हायि जाालाङो जायखौ जों एडिक्सन होननानै बुङो। ओ‌ जायनि जाहोना ओ जोंहा देहायारि गोसोआरि मेलेमारि गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो बांद्राय मबाइल गेम आरो गोबां इन्टारनेट बाहायनानै जों फरायनाय आरो माखासे हाबा हुखायाव जों अलसिया जानायखौ नुनो मोनसै। बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां आथिखाल नंखाय खौरां आरो नंखाय इनफरमेसनफोर फोसावनानै जों गोबांखौनो ओ गोबांनि साननायखौनो उलथां फालथां खालामनायखौ खालामनानै होनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबाङानो मुलाम्फाजों लोगोसे खहाबो जायो बेबायदिनो बिगियाननि जौगानाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां मुलाम्फा लाबोदों लोगोसेनो जों खहाखौबो नुनो मोनो जेरैहाय जों बिगियाननि जौगानाय होनना बुङोब्ला जों इन्टारनेटजों लोगोसेनो मख'फानो हायो ओ गिदिर गिदिर दारिमिन फसंथान आरो गोबां ओ बिगियानारि मुवा बाहायनानै गोबां बिथिङावनो बाहायनाय ओ दारिमिन फसंथानफोरखौहाय जों ओ गोबां गिदिर नोगोरफोर फसंनायाव बानायनाय नुनो मोनो नाथाय बियो जोंनि आबहावा आरो जिब बिखान्थिनि थाखाय गोबां खहा गोनां दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेब्रेंनाया जोंनि ओ जि पलुसन बियो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा बेनि जाहोनाव जोंहा ओ खायसे देहायारि ओ गाज्रि बेमारफोरबो जोंनि गेजेराव सोरजिनाय नुनो मोनो आं नोंथांनिफ्रायबो बिगियाननि बिगियान आरो इन्टारनेटनि सोमोन्दै ओ मिथिनो लुबैबाय नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां नोंथाङाथ' ओ जोबोर मोजाङैनो फोरमायलाखाबायानो बेनिनो आंबो एसे फोरमायनानै होनोसै जि मिथिगौ ओ जोंना आथिखालाव नायनो थाङोब्ला बिगियाननि जौगानायजों जोंहा गोबां फारसेखिं नायोब्ला सु सुबिदाबो नुदों आरो फारसेखिं नायोब्ला जोंहा खहाखौबो नुदों आरो जेरैबायदि जोंना मुलाम्फा होनोब्ला जेरै गोदोथ' जोंना हान्था मेलाफोराबो मोजां नङामोन जायनि जाउनाव जोंना गोजान लामा हान्थिनो थाखायबो गोबां मा होनो ओ समनिबो खहा जायोमोन लोगोसे जोंना ओ थांनायावबो जोबोर खस्थ' जायोमोन आरो नाथाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनबाय जे जोंना हान्था मेला फोरा जोबोर मोजां जालांनो हमबाय जायनि जाउनाव जोंना ओ गोजान लामा हान्थिनायाव जेबो उसुबिदा जाया आरो ओ लोगोसे जोंना आथिखालाव ओ सुबिदासिन जादों मानो होनोब्ला जोंना गोजान जायगा फोराव थांनो जोंना गारि मथर लोगोसे अख्रां दावबायनाय जाहाज ट्रेन बायदिसिना ओंखारबोदों आरो रो जेराव जोंना ओ गोजान जायगा बा गोजान हादरफोराव दावबायनो थाखाय ओ गोबां सम ओ मा होनो नांलिया आरो ओ बेबादिनो जोंना ओ जेरै फारसेखिं खहा होननानै बुङोब्ला जेरै मबाइल फन जेरै नोंथाङा फोरमायलांदों बिब्दिनो जोंना मबाइलफोरखौ जोङो आथिखालाव नायनो थाङोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ ओ उन्दै समनिफ्रायनो बाहायनानै जोंना बिब्दि फरायनायनि फारसे बा सोलोंथाइनि फारसे गोसो जयि बा गावनि खामानिफोरखौ गारसोना दोनना नै मबाइल फननि फारसेनो गोसो जनाय बिब्दिसो बिब्दिखौ जोङो नुबोगासिनो आरो जायनि जाहनाव जोंना उन्दै गथ'फोरखौ जोङो उन्दै समावनो मेगननि बेमार बा मेगनखौ खोमानानै लानाय आरो बायदिसिना बेरामफोर जानायखौबो जोङो नुदों आरो। बेबायदिनो जोंना नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो इन्टारनेटनि जोहैबो जोंना गोबां मा होनो सुबिदा दङ जेरै जोंना सोलोंथाइ लानायावबो आथिखालाव जोंना गोबां मा होनो सुबिदा जादों लोगोसे ओ जायफोर जोङो जायफोरखौ जोङो नुनानै थाङा बेफोरखौ बे खौबो जोङो इन्टारनेटनि जोहै गोजान हादोरनिफोरखौबो नुनो थांदों लोगोसे जोंना बायदिसिना खौरांफोरखौबो आथिखाल समाव जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो मिथि मिथिनो मोनो आरो आरो बायदिसिना मिथियै सोलोंथाइफोरखौबो जोङो आथिखालाव मबाइलफोरनिफ्रायनो मोननो थांसै आरो बेबायदिनो जोंना ओ गोदोथ' जोंना मा होनो देहा फाहामसालिफोराबो जोंना ओ गोदो बिब्दि आथिखालनि बायदि गैयामोन नाथाय जोङो आथिखालाव बायदिसिना जौगानायजों लोगोसे ओ गामि ओनसोलफोरावबो जोंहा बायदिसिना गिदिर गिदेर सो मा होनो देहा फाहामसालिफोर बानायनानै होनाय लोगोसे जोंना सोलोंथाइ लानो थाखायबो बायदिसिना गेदेर गेदेर गोजौ सोलोंसालिफोरखौ जोङो गायसनना होनायखौबो नुनो मोनदों आरो नाथाय जोंना गोदोथ' बिब्दि सुबिदाफोर गैयामोन जायनि जाउनाव जोङो जोबोर गोजान गोजानफोराव थांनांगौ जायोमोन। आरो खायसेया ओ मा होनो गोसो दंब्लाबो रांनि आंखाल फोराव थांनो हायामोन आरो। आथिखालाव जोङो आरोबाव मोनसे नुबोदों जे जोंना गामि ओनसोलफोरावथ' बांसिन सुबुंफोरा आबादजोंनो सोनारो नाथाय जोंना आबादजोंनो सोनारजोबनो हाया आरो बा गावनि नांगौ फोरखौ जोङो सुफुंजोबनो हाया। बेनिखायनो जोंना आथिखालाव बिगियाननि जौगानायजों जोंहा गोबां गिदिर गिदिर नोगोरफोराव दारिमिनफोर ओंखारनायखौ नुदों जेराव जोङो खामानि मावहैनानै गावनि नांगौफोरखौ गामियारि सुबुंफोरखौ जोङो सुफुंनाय खौबो नुदों आरो लोगोसे जोंना फारसेथिं नायोब्ला बिब्दि दारिमिनफोरनि ओमफ्राय ओंखारनाय बायदिसिना दुङाफोरा बा गुबुंले दैफोरा जोंनि बारहावाखौबो गाज्रि खालामनायखौ नुदों लोगोसे दैफोरखौबो गाज्रि खालामदों जायनि जाहोनाव जोंना बायदिसिना जेरै दैफोरनिफ्रायथ' जोंना बांद्राय बेरामफोर जायो जेरै मेलेरिया कलेरा बायदिसिना टाइफयड बायदिफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो थाङो आरो बेबायदिनो जोंना बार आबहावा गुबुंले जानायनि जावोनावबो जोंहा बिब्दिनो गोबां मा होनो खहा जायो आरो जोंना जायनि जाउनाव हानि जोंना हायाबो गाज्रि जालांनो हमदों आरो गोदो जेरैबायदि बांसिन हासार बाहायालासिनो आबादफोरा जायोमोन नाथाय जोङो आथिखालाव बिब्दि जानायखौ नुनोनो थांलिया आरो बेबादिनो जोंना नायनो थाङोब्ला ओ फारसेथिं मोजांबो जादों आरो फारसेथिं नायोब्ला जोंना‌ खायसे खायसे बिथिङाव खहाबो जानाय नुदों आरो नोंथां।
औ
औ नोंथाङा ओ बेनि बागै माबाफोर फोरमायबावगोन नामा?
ओ जासिगोन दे जों गोबाङानो सावरायखाबाय ओ बिगियान आरो इन्टारनेटनि सोमोन्दै।
औ नोंथां, ओ बिदिब्ला जोंना दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे।
औ गोजोननाय थाबाय।